नोंथां।
हेलौ
औ
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो दं आं।
अ नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आं माने रायलायनो हागोन ना?
औ औ मा आयदानि सायाव नोंथाङा सावरायनो होननानै सानदों?
अ माने बर'नि जेनेबा ट्रेडिसनेल ओंख्रि जानाय लोंनायफोरनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो जेनेबा नोंथाङा मान जेबो मिनथियो नामा?
औ औ मोनथियो जोंना माने ट्रेडिस नेल होननानै बुङोबा जों बांसिनानो माने सबाइजों दाउजों अनला अमा मेवाइ अमा बिथै बिखा बेफोरखौ मोनथियो आरो नङा होमबा?
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि जाग्राफोर जेरै मैथाजों ना खांख्राइ। आरो ओ फानलु बिदै लोंनाय बेफोर बेफोरनो आरो बेफोरनि मादाव जों ओ अनला ओंख्रि जानोबा जोङो सिगां माने अन गुन्दै माइरंखौ सोमनानै बेखौ अन गुन्दै देनानै लाग्रोयो आरो। बेनि उनाव जोङो
अ सा सारायाव माने जोङो दै गु ओ माबाखौ थाव होनानै सामब्राम आरिखौ एवखांनायनि उनाव जोङो बेदरफोरखौ एवो बिनि उनाव दै होनानै जेब्ला गोदौवो जेब्ला जों माने अन गुन्दैखौ होयो होज'नो आरो बेखौ अन गुन्दैखौ होनायसाइमाव जोङो माने खोस्लिजों फिदिंबाय थानांगौ नहलिबा माने ला था खायोना।
औ।
लाथा खाब्ला माने बियो ओंख्रिया माबाया बेयो अन गुन्दैया गथा गथायैनो थायो आरो बेयो। फाय बेखौ मोजाङै एग्लुंनायनि उनाव जोङो जाखिनि मस्ला बायदिसि नाखौ होयो। ओमफ्राय बेनि उनाव जों जेब्ला लाथा लाथा जायो अब्ला बेखौ खाङो आरो बे बेयो बेबो मोनसे जोंनि अनलाजों दाउआबो बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल माने ओंख्रि आरो जाग्रा जों जायखौ जानो मोजां मोनो। बेनि अनगायै जोंहा मा होनो फानलु बिदै लोंनायबो दं, माने जोंहा फानलु बिदै लोङोबा जों बर'फोरा मानियो माने मा गुजुनाय गगा मोननाय समाव जायो आरो फानलु फिसाजों दाउ बेदरखौ होनानै जों रुनानै माखासे मुलि मैगं जायफोर खौ जोङो जोंनि बारियावनो मोनो जेरै जारि, नरसिं बिलाइ आरो लेबु बिलाइ, मानामुनि फिसा गेदेर आमफ्रायो सनाफुलि रुफाबुलि आमफ्रायो मा होनो जोग्लावरि बिलाइ आरो था ओ मोनसे मा होनोमोनलाय बेखौ थास' मंगामारि मंगामारि थास' बायदिया बेखौ होयो होननानै जोङो आमफ्रायो जेनेबा जों बेखौ फुदुंनो थाखाय बेफोर मैगंखौ आरो बिनियाव खिफि बेन्दों होननाय बिलाइ बेखौबो होयो आरो गोबां रोखोमनि बिलाइफोर आरो जायफोरजों जों मुलि बिदिखौ जोङो होनानै माने बे दाउ फानलु रोसिखौ फुदुंनाय जायो आरो दाउ फानलु रोसिखौ फुदुंनो थाखाय जोङो बेयाव थाव होनानै फुदुङा। बेखौ जोङो माने बेदरखौ संख्रिजों एवग्रोनानै लाखांनायनि उनाव जों मा खालामो जेनेबा जे-जेब्ला बेदरा दै ओंखारनानै रानोना दसे खोबहाबखांनायनि उनाव बेयाव जोङो दै गुदुंखौ माने होनानै माने गोदौवो होयो आरो दसे। आरो जेब्ला बियो गोदौवो ना अब्ला जों बेयाव बै जों अ खानानै लाबोनाय जि मैगंफोर मुलि मैगंफोर बेफोरखौ जोङो होस'नो। बेनि उनाव जोङो फानलु फिसा जोंहा फानलु बिमादै बा फानलु फिसाजोंसो जायो बेखौ देनानै सामब्राम गुफुर, जिरा, गुनमुरिस, जाब्रां बासबुरुन बायदि बायदि रोखोमनि मस्लाखौ जों देनानै बेयाव होयो आमफ्रायायो बियो जानायाव माने गोसा आरो गोसा जायो आरो बेखौ जों फानलु ओ फानलु बिदै बा दाउ बिदै होननानैबो मोन्थि नाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा नारजिजों अमायाबो जोंनि माने बर'फ्रा जोबोर जानो मोजां मोनग्रा बेखौबो जोङो नारजि औ अमा बेदरखौ एवनानै
नारजिखौ सानसे सिगांफोर हर माबनानै हराव सोमनानै दोननानै बेनि गोखाखौ ओ खारहैयो आरो मोजाङै सुस्र'नानै बिनि उनाव जोङो नारजिखौ दानि दिनाव खायसेया माने थाब थाब मोननायनि थाखाय खारदै होनानै कुकारावबो संनो मोजां मोनो आरो खायसेया माने गोदौ होगारो आरो माने दसे सम दैयाव संनानै गोदौहोगारनानै बिनि गोखाखौबो गारगारनायखौ नुनो मोनो ओ आरो बेलेग बेलेग जायगायाव गुबुन गुबुन सु बुङा गुबुन गुबुन रोखोम माने नारजि ओंख्रिखौ जों संनाय नुनो मोनो ओमफायो जेब्ला बेदरखौ जोङो एवग्रोयो एवग्रोखांनायनि उनाव जेब्ला माने बेदरा गोजा जायो अब्ला माने जोङो जे जाय रुगारनानै लाखानाय खार खारदै माबा माहोनोमोनलाय नारजिया बे खौ जोङो माने बेयाव होस'नो आरो अमा बेदराव जेनेबा दै होखांनानै ओमफ्रायो बेखौ जोङो बेजों लगायखांनानैलायो सागं सायो ओमफ्रायो खारदै होनानै बेखौ दसे गोदौ होनोनायनि उनाव मस्ला आरि होनानै जोङो मा होनो बेखौ फोमोन आरो बेखौनो जों नारजि अमा होननानैबो मोनथियो बेखौबो जों बर'फ्रा जानो गोबा गोथाव मोनो नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा
औ माखासे खोथाखौ दं नोंथाङानो बुंलाजोबखाय जेरै बर'नि ओंख्रि होनोबा अनला
औ
सबाय सबायजों सबायाइजों दाउ आरो अमाया थ' बर'नि मा बुंनो आरो जोबोर बर'फ्राबो जाखायो अमाखौ दा गोदोनिआवथ' गोदोनि जुगावथ' आरो माखासे जाग्राफोर बुंग्रायानो बुंनो थाङोबा खाजोरा गोदोनि जुगाव जोंनि आबै आबौमोनथ' जेनेबा हाग्राबारि जेनेबा माबायावसो हाजोफ्रावसो थायोमोन ना बे समावथ' गोबां हाग्रानि जिब जुनार जायोमोन दा गोदोनि जुगजों आरो दानि जुगजों एसे सोलायनाय नुनो मोनो ओरैनो सरासनस्रायै जोंथ' दा बेखौनो जायो जेनेबा नारजि अमा अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों बेफोरखौनो जों जानाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना बुंनो थांबाथ' मैगं मोनला फिसा फिसौथ' जों न'आव गायनानै जायो आरो सबाइ ओं ख्रिखौ बोरै सङो होनोब्ला सबाइ ओंख्रिखौ फार्स्टआव सबायखौ हुख्रेबना लाबाय बिनि उनाव रुबाय रुनायाव जोङो ओम खारै होबाय खारै होनानै सबायखौ एक्सथ्रा रुना लाग्रोखाबाय बिनि उनावहाय जोङो दाउ बे दाउ होयो ना बेदर होयै एवगारना लाबाय बिनि उनाव जेब्ला बेदरा एसे मोनहां जायो अब्ला जों सबाइ ओंख्रिखौ गोदौ होबाय आरो सबायाव बेदराव सबाइखौ होनानै थ' बिदिनो संनाय जायो आरोना माखासे बिदिनो गोबां जोङो
जायोना सबायजों साम'आबो औ
ओं बिदिनो जों नोंथाङाबो होनलां खबाय अनलाखौ बोरै सङो नारजिखौ बोलै सङो दा बेफोरनो आरो बर'नि जेनेबा गुदि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओरैनो जों गोदोनिखौथ' हाग्रा हाग्रा जिब जुनारफोर बिराद जायोमोन ना दा बेफोरखौ जों खम नुनो मोनबाय आरोना दानि जुगाव आरो। एसे इलिगेलबो जायो नालाय बेफोरो जानिया हाग्रानि जिब जुनार बुथारनाया दा बेखायनो जोङो सरासनस्रा जेनेबा न'आवनो फिनानै। मोननो हानाय एरायनो हानाय जेरै दाउ अमा‌‌ मोसौ बोरमा। बेफोरखौनो जों जाहैनाय जायो आरोना मानोना हाग्रानि जिब जुनार सिथारबाथ' दानि जुगावहाय इलिगेल जायो नालाय दाबो जों खम नुनो मोनबाय आरो
औ औ।
दा माखासे ओंख्रिखौ आंबो संनो रोजोबा दा नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुगैदों माने नोंथाङा जि बुंदों सबबाय ओंख्रिखौबो जायो सबबायजों साम'।
औ औ।
बेफोर ओंख्रिफोरखौ माने नोंथाङा एसे बोरै सङो एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ माने सिगां जोङो सबाइखौ जे ओ मा होनो सबाइजों साम' ओंख्रि संनोबा जोङो। सानसे साननै सिगां माने जोङो साम'खौ ला ओ। खनथुमनानै लाबोखाय ना बेनि उनाव जोङो साम'खौ माने बिनि मैलाफोरखौ खिगारनो थाखाय दैयाव सोमनानै दोननांगौ मानो होनबा साम'आ हाफोर बालाफोर जायोना बेनि थाखाय बिनि उनाव जोङो बिनि दाखोनखौ गारनानै बिनि ओ खिद। थु उनखैजायनिखौ जोङो सिखाजों बा थांगोनजों दानख'नानै दानस'यो आरो। जाहाथे सोबो लागयो बेनि उनाव जोङो बे। बेखौ दानस'खांनायनि उनाव दैजों सुनानै माने खोरदै खोरदै बा लेबुनानै गोखै होनानै बेखौ मनाफोराव सोनानै बेखौ फुनो फुयो आरो। जाहाथे साम'आथ' दैयाव थायो नालाय गोबां बादामिलि जायो बादामालि खायो बेनि थाखाय। थाखाय माने मा होनो बेखौ मनायाव होनानै। फु जोंफोयो आरो फुयो मैलाफोरखौ ओ ओ नोंगौ। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो थाव जेनेबा जों सुखांनायनि उनाव मा खालामो जोङो। बेखौ सारायाव थाव। सामब्राम होनानै सेरनानै बेखौ जेब्ला थावा गोग्गो जायो अब्ला बेखौ माने। ओ साम'खौ एवनानै लायो। संख्रै हालदै गासिबो होनानै ए-माबायो आरो एवो बेनि उनाव जेब्ला साम'ह एसे बेरोना बे समाव। आंङो सबायखौ रुग्रोनानै लाग्रोखानांगौ। बेनि उनाव जेब्ला बियो साम'आ एसे एवनाया एसे गोबाव माबाय ना। खामनाय बायदि जायो एसे अब्ला जोङो बै रुखानानै लानाय सबायखौ बेयाव होयो आरो होसननायनि उनाव जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो खारदैखौ होयो बेनि उनाव जोङो जेनेबा बेयाव नांगौखिनि मस्ला जिरा सामब्राम गुफुर फानलु बायदिसिना। नाखौ देनानै होयो बेनिफ्राय जोङो जेब्ला बियो मोनहां मोनहां लाथा लाथा जायो अब्ला जोंहा। माने गगार दुनदिया। होननाय बिलाइ दंना बेखौ माने जोङो। बेयाव सबाइ ओंख्रियाव खानानै होयो आरो। बेफोर गैयाबा जों माब्लाबा माब्लाबा माने हाइजेंनि बिलाइखौबो होनाय नुयो आरो दुन्दिया। फोर बायदिसिना बेफोरखौ फोयो। बिदिनो सङो आरो सबायाइजों साम' ओंख्रिखौ आरो बिनि अनगायैबो जों बैसागुफोराव नाफाम। नाफामफोरबो जायो नालाय नाफामफोरखौथ' दुन्दिया गोरलै बोथोरावसो जानायखौ जों नुनो मोनो ना नङा होनबा नोंथां। नोंथाङा मोनथियाथे नाफामनि सोमोन्दै ना आं खिथानि।
सुसे खोनथानो होन नोंथां।
औ औ। जेनेबा नाफामखौथ' जों बैसागु बोथोरफ्राव सोनानै दोननानैखौ जेनेबा बै दुन्दिया गोरलै बोथोर ओंखार। ओंखारनायाव जायो नालाय बेखौ जोङो मा खालामो। जेब्ला हासुंनिफ्राय बख'नानै जोङो दो सामब्राम खौ हानानै लाग्रोयो आमफ्राय बिनि उनाव थाव इसे होनानै माने। सामब्रामआ जेब्ला गोजा जायो अब्ला जोङो नाफामखौ ओ बेवाय एवो दसे स स मा एवो जेब्ला एसे। गोजा जायोना बेयो बे होब्ला जोङो बेयाव एसे खारदै थ्रेद होनानै। ओन दै दै होयो आरो दसे एवनानै दै होयो दै होखांनायनि उनाव जोङो बेयाव सामब्राम बिलाइ दुन्दिया बिलाइ आरो बा मा होनो सामब्राम गुफुरनि बिलाइफोरखौ होयो ओमफ्राय बिनि उनाव जों जि दा जे जों मा होनो सामब्राम गुफुरखौ देनानै होयो आरो ओमफाय जेब्ला बिनि दैया रानजोबो होमब्ला जों खाङो। नाफाम नाफाम संनाया दसेनो जायो नाफाम मोननाया दसेनो मानो होनबा बियो देग्लिखानाय नालाय बेनि थाखाय आरो नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावोबा बुंनो हागोन
बुंनो माने जोंहा दा टाइमाबो जाबाय दा नोंथाङा फोरमायनानै होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ दोन्थ'नोसै होनबा ना मा बुङो नोंथां?
औ नोंगौ दे।
ओ नोंथां सावरायनानै गोजोननाय थाबाय दे।